खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ बिदिब्ला जोङो टपिकखौ लानि माने बर'फोरनि माने दोरोङारि देलायनाय बा गोदो गोदायनिफ्राय माबोरै देलायदोंमोन ओं बेफोरनि सायाव
औ औ दे।
औ ओ बिदिब्ला आंनो एसे बुंग्रोनोसै
औ दे
ओ ओ गोद गोदोनि समाव जोंना बेफोरबायदि आथिखालनि बायदि माने बिदि पाउदार सेनु देलायनाय बिदि मुवा गोदोथ' मोननो थाङामोन बेनिखायनो ओ गोदोनि सुबुंफोरा जोंना ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसादजों नो देलायदोंमोन आरो देलायनानै माने गावखौ समायखांहोयोमोन होननानै जोङो ओ मिथियो आरो। बेबायदिनो ओ गोदोनि सुबुंफोरा माने ओ बै बे मिथिंगानि बा जारमुुलि हाग्रानिफ्राय मोननाय बै जारमुरि हाग्रानि सिङाव जे मोनसे गुफुर ओ नोलो बायदि थायोना। ओ बेफोरखौनो माने आसान मह सरि आखायाव गानोमोन। आरो ओम। माखासे ओ बिबारफोरजोंबा देलायोमोन आरो मोनसे सना सना एम्फौ होन्नानै बुङो जायखौ मोनसे बेखौनो माने खोमाफोराव बा गन्थंफोराव बिदि सिथाबनानै बे एम्फौआ दलथ' थाबाय थायो नालाय ओ बेफोरखौ सना महरै माने सिथाब होना लानानै दसेनि थाखाय देलायदोंमोन बिदि जोङो खोनायो आरो। आरो बेबाय बिदिनो जोंनिया गोदोनि समाव ओ सिन्दुरफोरबो गैयामोन ना बिनिखायनो ओ बै सिन्दुर फिथाइ दङ मोनसे बे खौ सिन्दुर फिथाइ होन्नानै बुङो माने बेफोरखौनो सिन्दुर महरै लादोंमोन होन्नानै खोनानो मोनो आरो ओ नोंथाङा मा मा मिथियो जेनेबा गोदोनि देलायनायफोरनि सोमोन्दै?
औ नोंगौ जों जेनेबा खोनायो जे सिगाङो जेनेबा दाबायदि जों जोंनि गेजेराव जेनेबा बायदि बायदि देलाइग्रा मुवा बेसाद ओंखारबाय नङा होमबा? नाथाय बेफोरो जेनेबा गोदो गै गैयामोन गोदोनि आइजो फोरबा गोदोनि हिनजावफोरा लिपस्टिक बेफोरखौहा जेनेबा दा जिबायदि जोङो केमिकेल गोनां लिपस्टिकफोरखौ फुनो बिसोरो बिदि फोनामोन। सिगाङो जेनेबा लिपस टिक महरै बिसोरो गंगार थाइसिब बेफोरनि फिथाइनिफ्राय ओ माखासे कालार ओंखारोमोन आरो बबेबा समाव मेरुन बबेबा समाव गोजा गाबनि बेफोर बेफोरखौनो बिसोरो माने लिपस्टिक महरै फुनोमोन ओमफ्राय जेनेबा दायो दा मुगायावहा होनोबा जोंथ' बेफोरबायदिखौ फोन फोन्नायखौ नुनो मोनला नाथाय गोदोनि समावहाय जेनेबा मिथिंगायावनो बायदि बायदि मोननाय फि फिथाइ सामथाइ बा बिलाइ बेफोरनिफ्रायनो बिसोरो मिथिंगायारि देलायग्रा मुवा बेसादफोरखौ बासिख' बासिख' माने गावसोरो माखौ बाहायबा मा बाहायबा माबे मोजां जागोन जेनेबा मा माजों देलायबा मा नों समायखांहोनो हागोन बेफोरखौ बिथांमोना माने नायै बिजिरै बाहायोमोन आरो। ओम जायनि थाखाय माने बिसोरनि मोखां महर मोखाङाबो मिथिंगानि बायदि दि माने मिथिंगाया जेरै सोमखो फोर समायना थिग बिदिनो बिथांमोननि महरखौबो बिदिनो समाय होनायखौ मिथिंगानि बायदि मुवा बेसादजों समाय होनायखौ जो माने मिथिनो मोनो आरो जोङो। दा समावथ' जेनेबा बा गोदोनि नि बायदि बिदि मिथिंगानि मुवा बेसादनिफ्राय बाहायनाया बाहाया नालाय जायनि जाहोनाव जोंनि ओ मो मोखांनि जेनेबा ओ मोखांनि माखासे बाहागोफोरावहाय ओ सिथर बेरनाय नुनो मोनो ओ केमिकेल बुस्थुफोर बाहायनायनि थाखाय ओ जोंनि बिगुरफोरा जेनेबा सैज्य' खालामनो हाया आरो। जायनि थाखाय जोंनि देहाया देहानि जेने देहानि माखासे बाहागो फोरा औ गाज्रि जालाङो आरो गोदोनि समाव थ' मालाय गोदोनि आइजोफोरा बेफोरबायदि बाहायामोन जायनि थाखाय बिथांमोननि महरा ओ रैदोबदोब नायनो मोजां जानानै थायोमोन आरो बिसोरनो माने माने गुबुन ओ देलायग्रा मुवा नांलायलायामोन आरो माने गावसोरो जेखौ बाहायो मोजाङै बाहायोमोन बाहायनो रोङोमोन आरो औ
बेबायदि बिदिनो सिगांनि सुबुंफोरनियाव जेनेबा जोंनि दानि बायदिसो साबोन बायदिसिनानिबो बाहायनाय गैयामोन होननानै खोनादों आरो बेनिखाय दैमा दैसा फोराव दुगैनो थाङोब्ला बिथांमोना माने दैमा दैसानि खाथियाव थानाय माने दैमा दैसायाव बै बे हा गुरै जेखौ हामा माथा होननानै बुङोना ओ बे हाया माने बेखौ मोदोमाव फोननानै ओ साबोन बायदि हुब्लेरोबा माने फेब्रि फेंखोना ओंरोनो बेखौ बेखौ माने फोननानै माने दुगैयोमोन जाहैदों आरो साबोन बायदि बाहायनानै आरो बेजों लोगोसेनो गोदोनि सुबुंफोरा माने ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदि ओ जेन्थ'खाफोरजोंनो माने खानायफोराव फुनोमोन आरो ओ सेम्पु फोरबो गैयामोन नालाय गोदोनि समाव
औ खारैजोंनो ओं खारैजोंनो खानाय सुयोमोन ओं औ ओमफ्राय औ ओमफा बै खारैजों माने खानाय सुयोबाथाय खानायखौ सुयोबाथाय माने ख खावफिफोरा गैया जायो आरो खानायखौ मोजां खालामो होननानै माने खोनानो मोनो आरो दायोबो जुदि जोङो बै खारैखौ बाहायोब्ला जोंनि खानायाव माखासे ओ कफि जानाय बेफोर बेफोरो माने खारलाङो जों माने दा। दा समावबो जुदि जोङो ओ न'आव। नआवनो बानायनानै दिहुनजानाय थिंगानिफ्राय मोननाय खारै बेखौ बाहायोबाथाय जोंनि खानाया एसेबाबो मोजाङाव फैयो। होनना ओम होननानै। माने मिथिनो मोनो आ जोङो।
औ माने दानिया थ गोबां खानायफोरबो गलाबायोना बे ओ ओम बि जों जानला मोनला बायनानै मोननाय। बा बिदि सेम्पुफोरखौ लोबनानै ओं।
ओम बेफोरखौ बाहायनायनि थाखायनो दानि मानसिफोरनि बा दानि सुबुंफोरनि हौवायानो जा हिनजावफोरानो जा माने खानायखौ बांसिन गनाय बेफोर खौ जोङो खोनानो मोनो बा नुनो मोनो। ओ जेनेबा जोङो बांसिन मिनथिनानैबो माने जोङो केमिकेल गोनां बुस थुखौनो जोङो बाहायो। सिगां जेनेबा गोदो गोदाय जिबायदि ओ मि थिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादखौ बाहायनो बाहायबोनो रोंदोंमोन। ओ नाथाय दानि जिउ ओम दानि मुगायाव माने मिथिबाबो जोङो बैफोरखौ माने हैै नङा बिदि साननानै गारनानै दोनो आरो। जोङो मिन्थिसेयावबो ओ माने ओ केमिकेल गोनां बुस्थुखौनो बाहायनानै माने देहानि माखासे औ माबाफोरखौहाय माने गावनो खहा खालामनानै लायो आरो।
औ। थाखायनो माने आथ औ माने आथिखालाव माने खानाय उन्दै बैसोआवनो खानाय मोननाय। बायदिसिना बिदि। खौबो गोबां जोंना नुनो मोनसै आरो। ओ बिनिफाय गोदोनि समाव औ जोंनिया माने बैबे थाइगिरफोरनिफ्रायबो थाइगिर। फोराव थानाय फि त्ला बिदि थायोना थाइगिरनि सिङाव बेफोरजोंबो खर लोबो। मोन होननानै ओ खोनायो आरो।
नंगौ। जोङो दा समावबो माखासे ओ जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादखौ जुदि बाहायोब्ला ओ बाहायनो रोंनानै जुदि जोङो जोंनि मोखाङावनो जा, खानायावनो जा माखासे देलाय नाम बा ओ फुननायफोरावहा बाहायनो रोङोब्ला जोंनि देहानि माखासे से अंगफोरा जेनेबा हानि जाया। ओं दा जेरैबायदि केमिकेल गोनां ओ पाउदार बा ख्रिमफोरखौ जों बाहायो, जुदि जोङो न'आवनो मोननाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे जिनिसखौ जुदि बाहायोब्ला नो बै केमिकेलजों जेनेखि खहा जायो बिनिफ्राय जों गावखौनो बा बासायनो हागोन आरो जोङो जुदि संदाननो रोङो ब्ला गोदो गोदाय जेरैबायदि दे देलायबोदोंमोन गोदो गोदायनि आइजोफोरा जेनेबा हाग्रा बंग्रानि माखासे ओ बुस्थुफोरखौ जेनेबा बेै ओ बिलाइफोर ओ आसान गाननाय ओ दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि बेफोरबायदि जेनेबा थागोन होननानै जों सानजायो आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावगौ नामा बे देलायनायनि बागै गोदो गोदाय देलायनाइनि बागै
ओ बिदिथ' ओ माखासे गोबां ओ फरायनोबो मोनदों आरो खोन्थानायफोरखौबो खोनाबोदों बेजों लोगोसेनो आरो आं मोनसे मोनथि बावो ओ गोदोनि सुबुंफोरा जोंनिया मा माने ओ जायखौ बुङो माने आबै लोगो होननानै बुङो आरो जोंनिथिंजाय बेखौ अ बिजाबावबो खौनो फरायनो मोनदों बिजाबा बिनिया माने गेजेराव बिदि बेथ' माला बेगर बायदि जायो नालाय बेखौ गेजेराव बिजिजों थुनानै माने बे बिनि गेजेरनि माबाया ओंखारलाङो नालाय बिनि मा-माला सुनानै बेखौहाय बेखौबो गानोमोन होननानै खोनादों आरो गो दोनि समाव ओ बेफोरजोंनो देलायोमोन मोन आरो गोदोनि मानसिफोरा।
औ बेफोरखौनो माला हि हिसाबै ओ बेफोरबायदिखौ बाहायनायखौबो जों बिजाबावबो फरायनानै मोनबोदों आरो दों आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय जे गोदो जोंनि देलायनाय मुवा बेसादफोरा मिथिंगानिफ्रायनो मोनोमोन बाहायजायोमोन जों बेफोरबायदि गानोमोन जोनोमोन होननानै देलायोमोन। ओं गंगार थाइसिबनि फिथाइखौ जोङो ओ फुननायल' बे लिपस्टिक फुननायल' नङा जेनेबा बे फिथाइखौ जुदि जोङो जायोबा देहाखौबो मोजां लाखिनो हायो होननानै जों खोनानो मोनदों आरो। बे गंगार थाइसिब फिथाइखौहा जेनेबा बिनिफ्राय माखासे कालार ओंखारोना बे कालारखौनो गोदोनि आइजो जोफोरा जेनेबा देलायनायाव बाहायोमोन बाहाय बाहायनो रोंबोदों। नाथाय बेखौथ' जों दानि जेनेबा दा मुग दानि मुगानि आइजोफोरा बाहायनायखौ जेनेबा बाहायनाय नुनो मोनलाना थिग बिदिनो जोङो माखासे समाव गाव जुद दि मिन्थि ओ बाहायनो सानो बा बाहायनो रोङो अब्ला जों माखासे बुस्थुखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हायो आरो देलायनाय मुवा बेसादफोरखौ।
फोरा माने जोंनि सुबुंफोरनि जेबो खहा खालाम
खहा खालामा औ औ।
ओं बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय। आं बे टपिकखौ बेयावनो फोजोबथनोसै नामा औ।